औ
हेलौ
खोनादो
ए मा खालामदों?
ओइ नै ओरैनो जिरनानै दङ।
ए ओ ओमफाय दा मा खालामगासिनो? फरायनाय लिरनाय जेबो जाथ' खालामथ'वाखै नामा
फरायनाय लिरनायाथ' दा इदिनो सोलि गासिनो
औ ओमफ्राय दा एबार बन्द' मोनसिगोन ना स्कुलफ्रा जुलाइ मास फैबा ओमफाय। अबावबाफोर बो दावबायहैनायनि थांखि दं नामा।
दावबायहैनायनि थांखियाथ गैयामोन। ओइ मा जायो गेजेर। ससेयाव नायनोसै।
औ ओमफाय बोथोरा माबायदि दा।
दाथ' बोथोरा जोंनियाव। सानदुंसो माबा दुंगासिन दं गरमथारि एखदम।
ओ उम्म। ओमफाय जोंनियावबो बिदिनो। सान्दुं दुंलाय अखा हालाय जागासिनो दामानि बोथोरानो बाराथ। थिग नंङा।
औ।
ओमफाय सोर सोर दं दायो।
दाथ' न'खरनि गासैबो आनो दंजोबो।
उम्म साबेसे जायो नोंसा न'खराव।
जोंनियाव गासै। साब्रै जायो।
औ। दा ओमफ्राय ओंखामफोर जाबाय नामा।
ओंखामाथ। जाथ'वाखै जानायालाय।
ओ।
नोंसो जाबाय।
जोंहा बो जाथवाखै।
ए।
जाथ'वाखै नो।
संबायमोन।
ओंखामाथ संबाय औ संबाय। ओमफाय न'आव थाबा मा मा खालामनानै। जोंहाबो न'आव इदिनो साब्रै जायो।
ए।
न'आव थाबा मा मावनानै मा मा खालामनानै थायो नोंसोरो?
न'आव थाबाथाय माने दाथ' दैलां दिन ना। एसे एसे एनै माने आलि दाननाय आलि खोनाय इफोरखौ मावहैनाय जायो आरो
अ। फोथारफ्राव बल गेलेहैया नामा?
आंङो मालाबा सोलाबबा थांङो ओमफाय बांसिनानो थांनाय जाया आंङो। गेलेनाय मानायावहाय।
ए फाय खबरफोरा मारै?
आंनाथ' खबरा दा मोजाङैनो दङ'। खोनायाखै
औ खोनागासिनो।
औ। ओमफाय नोंसिनिथिं जायगा फोरा माबायदि?
जायगाफ्राथ' बिदिनो मोजाङानो होनजायो।
औ।
नों माबाफोर बिजनेस मावो नामा बाबुवा? माइयाथ' जोंहा गायनाय जाया। माइ गायनाय जाया जोंहा।
ए।
ओमफ्राय अबावबाफोर थांगोन नामा? दा
खोनायाखै मोजां।
बबावबाफोर थांगोन नामा होनदों दा?
ओ मा ओनदों?
अबावबाफोर थांगोन नामा होन्दों?
थांनांगौवाथ' दासान्दि गैयामोन। थांनाय जानाय नङा।
ए।
उम।
मा ओंख्रि संदों नोंसालाय?
माथो ओंख्रि जा सं खो?
जोंना माबासो सबाय बिमा। सबाय बिमा आलु
हेलौ।
औ हेलौ खोनायाखै।
हेल'
खोनायाखै आं खोनागासिनो
हेल' हेल'
खोनायाखै आं खोनादों खोनागासिनो ना
खोनायाखै माथो जेबो
आं खोनादों खोनागासिनो खोनायाखै हेल' खोनायाखै नामा हो
जेबो खोनायाखैमोनदां
ए दा खोनाबाय
दा खोनाबाय खोनायालाय मोजां
अ ओमफ्राय
माथो मावगासिनो
दायो नै इदिनो न'नि खामानि मावदो दा संनाय खावनाय जा सम नालाय बिदिनो मावगासिनो नै दा बाबुआ माबाफोर बिजनेस मावो नामा
नोंस्रा अमाफोर फिसिगोन ना फिसिया
अमा मा फिसियो अमा फिसियो दाउ
हेल'
हेल'
खोनायाखै नामा आं खोनागासिनोथ'
खोनाखै जेबो माथो
आं खोनादों खोनायाखै
मोजां खोनायाखै
ए दा खोनाबाय हा खोनाबाय नामा दा हेल'
मोजां खोनादों
खोनायाखै हा
मोजां खोनायाखै
ए आं खोनागासिनो बिराद मोजां खोनादों आङो
बेब्रै बाब्रासो खोनादों
ए आं खोन खोनागासिनो बिराद मोजां हेल'
हाल'
आं खोनागासिनोथ' मा जाखो हेल'
टावार नांदिया खोमा दा मोजां खोनायासै
आं खोनादों आं खोनागासिनो
खोनायाखै आं खोनादों आं खोनादों हो। खोनाथाराखै नामा? हेलौ
मोजांखौनो खोनायासै दाबो
हेलौ मा जाखो? हेलौ हेलौ औ मा जाखो माथो सिरि जाबाय खोनागोन ना खोनायाखै? हा हेलौ माथो जेबो खोनायासै हेलौ माजाखो? माथो खोनायासै जों खोनागासि थि नो माथो जेबो रायलायासै जोंजोंलाय मा जाखो?
हेलौ मा जाखो गैया ना जोंसो खोनायासै आं दासो खोनाफिनबाय खोनाबाय?
मा होनदो?
हेल'
खोनादिया नेट प्रब्लेम
खोनाबाय
हेल' माथो जेबो खोनादियालाय खोनाबाय? ना खोनायाखै आं खोनागासिनो नों रायज्लायनायखौ बिराद मोजां खोनायो आङो दे होमबालाय खोनाथाराखैबा दोनथ'नोसै
औ औ दे ओं